नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा मा खालामदों दा।
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांखौ नोंथांनो क'ल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा बिदिब्ला मबाइल मबाइलनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओम। मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ। आथिखालाव माने गोबां गेदेर गेदेर मबाइल बा गोदान गोदान माने फै फैगासिनो आरो नोंथां। जेरै गोदोनि दिनावहाय जोंना मबाइल होनना बुङोब्ला गोदोनि आबै आबौमोना माने मबाइलखौनो माने सिनायामोन आरो न थां माने ओ बिदि फन खालामलायनानै बिदि बिदि जेनेबा मेसेज हरलायलायनानै बिदि रायलायनो हानाय खुबिदा गैयामोन आरो नोंथां गोदोनि दिनावहाय जोंना औ। आबै आबौमोनथ' माने बुंनो थाङोब्ला जोंना सिनायानोन माबे मु मबेल मा माने बिसोर मिथियामोन आरो माने गोदोनि दिनावहाय जोंना म बेलनि माने कालम माने बाहायनाय गो जायामोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
जोंना गोदोनि दिनावहाय माबाफोर खौरांबाबो ओ ओ माने ओ पसत ताबिसनि गेजेरजोंनो माने लाइजाम हरनानै जोंना फोरमायलायनाय जायोमोन आरो नोंथां। ओ औ सोरनोबा नोङो जेन ओ सासे न' माने न'खराव माने साख्रि मावनाय दंब्लाबो
औ औ।
लाख माने खबर लानो थाखाय माने लाइजामसो दैथाय हरनाय जायोमोन आरो। थां गोदोनि दिनावहाय औ आ आथिखालावथ' जोंना बेफोरबायदि गैला माने लाइजामनि जुगानो माने गैला होनना बुंनो हायो जोङो ओ माने औ माने बुंनो थाङोब्ला जोंना आ थिखालाव लाइजाम लिरनाय हुदायानो गैला होननाय बायदि जाहैबाय आरो नों थां माने लाइजाम दै दैथायहरनाय माने पस्ट आफिसावबो लाायजाम दैथायहरनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनला नोंथां। उम माने माबा मोनसे ओ माने माबा मोनसे लेखा बिलाइनि अनगायै माने बिदिहाय जोङो माने दैथायहरनायखौ जों नुनोनो मोनला। आथिखालाव जोङो पस्ट अआफिसाव औ दैथायहरनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ग्रेस गाननाय जोमनाय बेफोरखौसो जों दैथायहरनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। ओ आथिखाल मुगाया माने ओरैबायदि जालांबाय माने मबेइल मबेइल नङाबानो जेबो खामानिया जाला। एबा जेबो खौरांबो मिथिला ओ आथिखालि आथि खालि मुगायावथ' जोंना मबेलावनो माने गोबां निउसफोर नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो बिनिनो जोंना ओ गोबां माने मोनथिनो मोनि खौरांफोरखौबो माने मोनथिनाय जायो आरो नोंथां ओ जायखौ बुङो जोंना निउजस मानो हेंगारनाय जायो। जेरै बाथ'रियाव माने जोंना हे एगारनाय जायो जेरै गोजान जायगायाव जोङो ओ थांनो मोनाब्लाबो गोजान जायगायाव जोङो मबाइल- मबाइलनि गेजेरजोंनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नुहुरनो हायो एब बा नुनो मोन नोंथां औ आरो जोंना ओ मबेइल गंसेनि बेसेना माने गोबां बांबाय आथिखालाव जोंना फिसा फिसा मबेइलखौबो माने लानो थांलिया आरो नोंथां। माने फिसा फिसा औ। फिसा फिसा मबेइलावहाय जोंना माने नेटआनो नांला जेरै नेट खोनो बोनो हाला जालांबाय औ ओम निखायनो- बेनिखायनो ओ आथिखालाव जोंना ओ स- साफ्रोमबोनि आखाइ आखाइ माने मबेइल गिदिरखौ जों नुनो मोनसै। आरो मबेइलनि अनगायैबो जोंना जेरै लेपटप ओ बिदिनो कम्पिउटार बेफोरखौसो माने जोङो थुनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। आथिखालनि मुगायावहाय जोंना मबेल- मबेइलाव माने गोबां खामानि जेरै जोंना अनलाइन खालामनायानो जा जेरै जोंना सोरनोबा कल खालामनायानो जा, सोरनोबा मिसेज खालामनायानो जा बिदिनो माने ओ गोबां माने मबेइलावनो जोंना खामानिया सोलि जोबो आरो।
औ नोंगौ।
खायनो जोंना मबेइलखौ जों एगारनो हायै मोनसे एंगारनो हायै ओ मोनसे जिनिस जाना जिनिज बायदि जानानै दं जोंना मबेइलाहाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ अबावबा बेरायनो थाङोब्लाबो जोंना मबेइलखौ नांगौ नोंथां जेरै लोगोसे ओ औ लामा सामा हान्थ- हान्थिनाय समावहाय माबाफोर जादों नामा बिदिहाय माने न'खरनि फोराबो माने खौरां लाहरनो थाखाय जों मबाइलखौ नांगौ जायो ओ औ आरो जोंना ओ मोबाइल होननानै बुङोब्ला मबाइलाव जोंना ओ गोबां मोन थिनो मोनै खौरांफोरखौबो मिथियो नुनो हायै जेनेबा ओ थासारि एबा जाथायफोरखौबो जों नुनो मोनो मबाइलाव जोंना ओ गोबां माने ओ गोजान गोजान जायगानिफ्राबो जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
बेंखायनो जोंना आजिखालि मुगायाव बेरायनो थाङाब्लाबो माने मबाइलनि गेजेरजोंनो नुनो हानायखायनो आथिखालनि मुगायाव माने ओ जोंनि ओ आइ बाबामोना जेरै हान्थिनोनो थाङा। जेन मबाइलावनो नुखायो होननानै मबाइलावनो माने नायनानै थायो आरो। जेन आथिखालनि मुगाया माने इन्टारनेटनि जुग नोंथां ओ जेरैबो माने अनलाइन जोंसो खामानि जायो। जेरै नोङो अनलाइन जों माने मबा‌इल जों माने जोंना फैसाबो पे खालामनो हायो आरो नों थां आथिखालनि मुगायाव औ, जेरै फनपे ओंखारबाय जेरै गगोलपे माने इउ पी आई नि माने माने गेजेरजोंनो थ्रयैनो जोंना माने फैसाबो माने ओ माने होलाय लायनो हायो आरो। नोंथां, बिदिनो जोंना ओ फैसा होलाय लायनाय होननानै बुंब्लाबो जोंना मोनसे गलायाव थांब्ला जोंना ओ माने फैसा गैयाब्लाबो नैबे मबाइल बे मबाइलखौ माने जोंना नांगौ जेन मबाइलावनो फैसाया थायो ओरै बिसना जालांबाय आथि खालनि मुगायाव माने अनलाइन जुग बायदि जालांबाय आरो नोंथां माने गासै खामानियानो अनलाइनजों माने मबाइलजोंसो जाजोबो आथिखालनि मुगायावहाय। ओ औ बिदिनो ड्रेसफोरखौबो गोबां अनलाइन खालामनो हायो जोंना नों थां मबाइलजोंनो माने ओ बाजार खालामनो हाग्रा जाबाय माने मबाइलनि गेजेरजोंनो। बिदिनो माने ओ गोबां आरो दंबावो नोंथां जेरै ओ जोंना सुबिदा दङ जेरैबो माने मबाइलजों आरो मबाइल गैयाब्लानो जेबो सुबिदा गैया बायदिसो आरो नोंथां आथिखालनि मुगायावथ' राव बो माने गारिजों नोंखौ होसो होसो थांनानै खौरां दैथायहैया नङा होमबा नोंथां ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो माने खौरांखौ जोङो दैथहरनायखो जोङो नु नो मोनो नोंथां। औ नोंथाङाबो जोंनो मबाइलनि एबा इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हायोब्ला फोरमायनानै होदो?
औ बुंनो थाङोब्ला जों दानि जुगावहाय जोंहा मबाइल गैयाबा जोंहा जेबो खामानियानो गैया जेबो खामानियानो जाया होननानै बुंनो हायो। जेरैहाय जोङो माबा मोनसे अनलाइन खालामनाइ साक्रि बाक्रि अनलाइन खालामनायनि माइबा प्रमफिलाब एडमिशन लानायनि बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय जोंनो मबाइलखौ नांथारगौ। गोदोथ' बेफोरबायदि मबाइल खौ बेफोरबायदि मबाइलखौ जों मिथिनोनो थाङामोन। अ गोदोनि आबै आबौमोना बाहायनोनो मोनामोन जों दासो मबाइलखौ बा बाहायनो मोनबाय। जेरैहाय जों मबाइलाव गोबां गोबां एप्स फोर दं जों एपसफोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो मबाइलनिफ्राय जों मोजां मोजां गियानबो मोननो हायो आरो फामि गियानबो मोननो हायो गोबां मोजां गाज्रि गोबां मोजां गाज्रि जों माबाफोरखौ जों मबाइलनिफ्राय नुनो मोनो आरो जेरै जों वाट्सएपनि जोहै गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो सासेया सासेनो फन हर फट' हरनाय एबा मेसेज हरनाय बेबायदिनो अवाटसएपनि जोहै जोंहा अवाटसएप नङाब्ला जोंहा जेबोआनो मबाइल लानायनि जेबो माबाया गैया होननानै बुनो हायो जेरैहाय जोंनो स्कुल कलेजाव फरायबाबो जोंनो वाटसाप वाटसाप दं एप्स दं मोनसे जायखौ जोंहा वाटसापाव जोंहा मोनसे ग्रुप थायो औ बेखौ जोंनो नांगौ बेहाय जों दानि जुगाव जों स्कुल स्कुल स्कुल कलेजनि बा थ्राफोरखौ जों मबाइलनि वाटसापनि जोहैसो जों मिथिनाय जायो जेरैहाय जों इउटुब इउटुबावबो जोङो गोबां इउटुबनिफ्रायबो जों गोबां सोलोंनो हायो मोजां गाज्रि जेनैहाय जों खि-खिथाब गैयाब्लाबो जोङो म निफ्राय जों फरायनो हायो बेबायदिनो गोबां साख्रि बाख्रिनि एपलाइननि बागै जोङो इउटुबनि जोहै मिथिनाय जा जायो बेनिफ्राय जोङो गोबां मोजां मोजां जायगानि माबाफोर खौ गो सिनारिफोरखौ दैमा दैसा बेफोरबायदिखौ जों इउटुबनि जोहै नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
इउटुबाबो मोनसे जे मोजां माने जोंनि थाखाय आरो नोंथां जेरै जों जों इउटुबनिफ्रायबो जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हाबाय फेसबुक बुङो जायखौ जोङो मोखां बिजाब होननानैबो बुंनो हायो जेरैहाय जों फेसबुगाव बहाबा मायबाफोर दावराव दावसि जादोंब्लाबो जों फेसबुकनि जोहै गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो बिदिनो जोङो फेसबुकनि जोहै निउसफोरखौ जों मोननो हायो फेसबुकआवबो जों नुनाङै नुनाङैखौबो नुनो मोनो मोजां गाज्रि जों गोबां मिथिनो मोनो आरो नोंथां फेस
औ नंगौ नोंथां औ
दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला मबाइल गैयाब्ला जेबो खामानियानो जाया होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां मबाइला जोंनि थाखाय मोनसे बयनिबो बय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय गंसे गंसे गोनांथि जानानै फैबाय आरो
औ नंगौ नोंथां
बो एसे माबाइलनि मबाइलनि एप्सफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेन दानि बुंलांनाय बायदिनो माने इउटुब बे इउटुबाव जोङो नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो गो बां जोङो बे इउटुबनि गेजेरजों ओ जेरै माने खौरां मोनो आरो नों थां बिदिनो ओ लेखा गैयाब्लाबो बेवहायनो माने सोलोंथाइ लानो हाग्रा बायदि जालांबाय एबा हाग्रा जालांबाय औ जेरै जोंना साख्रिनि माने लेहा मोनाब्लाबो बेवहायनो माने जों सोलोंथाइ लानो हायो बे इउटुबावनो नोंथाङा बुंनाय बदिनो बे
उम
इउटुबा मोनसे ओ माने ओ खौरां बिजों बायदि जानानै दं आरो नोंथां आरो ओ जेरै जोंना वाटसाप बे वाटसापावबो जोंना गोबां माने ओ जेरै हरलायलायनो हायो फट'फोर हरलायलायनो हायो ओ आरो लोगोसे जोंना ओ जेखो जायखौ बुङो भिडिअ भय बेखौ माने जोङो गोजान जायगायाव थानानैब्लाबो जोंना सानैजों माने नायलायलायनो हाग्रा जाबाय आरो नोंथां नैबे वाटसापनि गेजेरजोंहाय जायखौ बुङो फेसबुक फेसबुकआबोथ' जोंना बिदिनो मोनसे मोखां बिजाब होननानै बुंनो हायो जेरै जोङो बेवहायबो गोबां बायदिसिना खौरां मोनो आरो जोङो बायदिसिना मोसानाय भिडिअफोरबो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां दं नोंथां माने जोबनो गैयै आरोना जोंना ओ नोंथां जोंना थ' दा अ रायज्लाय रायज्लाय दोननाय
औ समाबो जानानै फैबाय। औ नंगौ। हेल' नोंथां नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां